हेलौ औ खुलुमा नोंथां
ओ खुमबाय नोंथां खुलुमबाय
आवखसा मोजाङै खोनाहैदों नोंथां नोंथाङा फ्रिबा जोङो माखासे एसे फंनैसोखौखौ सावरायनायनि सेयार खालामैथ होनांदों नङा होमबा
ओ नोगौ नोंथां
औ नोंथाङा आं नोंथांनाव माखा फंनैसो सों सोंलु खालामनि नोंथाङा माखासे बिनि फिन्नायफोरखौ होबानो जाबाय दे नोंथां
दे नोंथां दे
दिनै जोङो सावरायगोन जोङो हान्था मलायनि सायाव सावरायनाय नङा होमबा दिनै ओ नोंथांनि आरो आंनि बुजिलायनायाव जोङो बे खोथाखौ जोङो नैबे टपिकखौ सावरायनाय जागोन आरो दे नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोदोनिफ्राय गोदोनिफ्राय आरो दासिमावहाय जोंनि हान्था मेला फोरनि जिथु जे जोंनि मोनसे थासारि बे थासारिया नैरोजा मायथाइनिफ्राय दिनैसिम सोलिबोदा नैरोजा नैजिद मायथाइसिमाव माबायदि मोनसे जोंनि हान्था मेलानि राहाया मोनसे जौगानाय लामायाव फैदों नोंथाय बिनि बागै फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां हागोन जोङो दा बुंनो थाङोबाथ दुइ हाजारनिफ्राय ओरैनो हमोबा थ जों सिगां बारा देभेलप जानायखौनो जों नुनो मोनाखै मानो होनोबा जोङो सिगां आबै आबौआ जे साइकेलफोरबो गैयामोन गारिबो मथरबो गैयामोन जोङो मोनसे मोनसे जायगायाव जोङो थाङोबा एबा सोरनिबा आलासि जानो थाङोबा जोङो थांनाय समाव जोङो थाबायनानै थाङोमोन जोङो जा गोजान गोजान खस्थ लानाय सान्दुं गोसाफोरावबो जोङो थाबायना थांनो गोनां जायोमोन ओमफ्राय दा जोङो एसे जौगानायखौ नुनाया बे हान्थामेलायाव जौगानायखौ नुनाया बेसिम फैयै फैयै दा ओमफ्राय नै गारि मथर बांबोबाय जोङो थांलाय फैलायाव खस्थ मोनला ओरैजाय जोंना साइकेल सिगांथ एसे माबासो बारा गोबावबो जायाखै साइकेलफोराबो एसे खम जानो हमबाय सिगां आबै आबौनि दिनावथ एसे साइकेल गंफा गंनै सिगां म माने थेलाखौसो बांसिन नुनाय जायोन आरो जों हान्था मेलायाव जोङो मोनसे मोनसे होनोबा जोङो बेमार जानो बेमार आजार जानायावबो जोङो थेलाजों लांनांगौ गोनां जायोमोन ओमफ्राय ओरैजाय जोङो डक्टर फारसे होसोलांनो थाखाय जोङो हान्था मेला खालामनायाव बुहुत खस्थ' जायोमोन। जोङो बेमार आजार होन
ओरैजाय बेमारखौ लांनोबा जोङो थेलाजों लांनानै थाबायनानै थांनांगौबा बुहुत खस्थ' जायोमोन जोङो बे उन सेकेन्ड ओमफ्राय बिनिफ्राय एसे मोजांसिन जाबोनायाव जोङो साइकेल बायबाय बै बायनो हाबा बेबो बायबाय माने हान्थामेलायाव थांलाय फैलाय जों साइकेलखौ मोजां मोननाय जोङो डाक्टारफोरनाव जोङो बेमार आजार माबा जाबाबो जोङो थेलाखौ साइकेलाव खाथाब नानै जोङो नारलाङो ज' ज'नो बबेवबा लामा गार अबा लामाफ्रा गाज्रि जादोंबाबो जाय साइकेल थेलाफोरखौ बोलांनो थाखा थाखाय जोङो लामा हाखर हाखारखौ जोङो साफ खहा खालामनानै नारलांनांगौ जायो। मोन आरो जोङो ओमफ्राय दा एसे एसे मानसिफ्राबो हान्था मेला खालामनो थाखाय एसे दडेभेलप जाबोनायनि थाखाय जोङो दा बाइक बायबाय जोङो दा सिगां बाइक सोरनावबा दङ सोरनावबा गैया बिदिनो सोरबाबा गंसे गंसे बिदिनो बायै बायै डेभलप जालांनानै जोङो हान्था मेला खालामनो थाखाय जोङो एसे मोजांसिनाव फैबाय आरो दा ओ ओरैनो बुंनो थांबाथ' दाथ' एसे डेभलप बायदिखौनो नुदों जोङो मानो होनोला जोङो गारि मटर जोबनो थांला जोंनो दा थांलाय फैलाय हान्था मेला नोङो मोनसे सोरनावबा न'खराव थांनोबा जोङो दस मिनिट बिस मिनिट लानायनि लानाय दा टाइमखौ जोङो दुइ मिनिट थिन मिनिटावनो जोङो दा गारि मथरजों हान्था मेला थांलाय फैलायाव जोङो आराम से थांलाय फैलाय खालामनो हायो आरो जोङो बेखौ जोङो द दस मिनिट लायोबा जोङो फास मिनिटाव नङाबा थिन मिनिटसोआवनो जोङो थांलाय फैलाय आरामसे दा बेफोरबायदि चान्सखौ मोनदों आरो थांलाय फैलायनि हान्था मेलायाव दा ओमफ्राय नोंथां ओं
जोंनो माने गोबां सम नांगौब्लाबो जोङो माख खासे खम समनि गेजेरावनो जोङो जेनेबा जोंनि माखासे हान्थिनायफोरखौ जोङो माने मोनहैनो हासै आरो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ
समाव
ओं नंगौ नोंथां दे नोंथाङा एसे मा मा मा नोंथांनाव एसे फोरमायना होदो दे नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों जेनेबा हमना ला ओ गोदो जोंनियाव जेनेबा आबै आबौनि समावहाय जोंनाव जेनेबा साइकेल दङ बा गिबियाव दंरोमोन नङा होमबा हान्था हान्थिनाय जिथुनाखि जोंनि आगजु बुङोब्ला दा बियाव आरो हाबुयावर थेला माखासे नङाबा बेफोर नंमारगौ बेफोर दंमोन थारैनो दिन दिनै एसे गाबोन एसेसो जोंनि मुगाया सोलायबोनानै जोंनि माखासे थासा रि जौगानायखायसो जोङो दिनै नैबे मोनफ्रोमबो दा सम होलायोबा जोङो नैरोजा नैजिद' मायथाइनि मुगायाव नङा होमबा बयनिबो न'खर न'खर जोंहा मोनफा मोनफा मटर साइकेल गोनां स्कुटि गोनां बा कार गोनां बा गारि घरा गोनां जों जाफैनो हाबाय नङा होमबा दा गिबि खेबाव जोङो नायगोरोबा गोदो समाव जोङो हान्थिनायनि मोनसे मोजां जोंनो मोनसे प्लेटफर्म नांगौ होनना बुङोब्ला मोजां मोनसे जोंनो सुबिदा नांग होनना बुोब्ला जोंनो मा नांगौमोन लामा सामानि जेंना जों गोबां दं नङा होमबा
नंगौ नोंथां
खामानि जेंनाया जोंहा दिनैनि समाव ओ माखासे सुस्रांजानाय लामायाव फैबाय नङा होमबा गोदो समाव जोंनि माखासे जि हान्था मेला राहा खालामनाय बेयाव जोङो गोबां हाग्रा बंग्रा ओ फोरखौ जेनेबा जोङो माखासे दानस्रां दानस्रां जोङो गोदोनि समाव जोङो हान्थिनांगौ जागोन मोन बिनि उनाव जोङो जों आरो जोंहा मोगा मोगि जानांगौदों गुबुन मोनसेजों जोंहा दैमा दैसा बारनायफोराव गोबां माखासे प्रब्लेम जादोंमोन। नङा होमबा जेरै अखा बां खा हायोब्ला जोंहा दा दैफोर देरोब्ला दा जोंनि गेजेरावहाय माखासे दैफोरा देरो बै फोर दैबा जोंहा थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय खालामनायाव जोंहा एसे उसुबिदा जायो नङा होमबा जोङो थांखि बायदि होसोलांनो हाया मोनहैस्लाबा
बेवहाय जोंहा दिनैनि समाव ओ जोंनि लामा सामायाबो मोजां जाबोबाय नङा होमबा गोदो हानि लामाबा जोंहा दिनैनि समाव मोनसे जेननो अन्थाइ गारना होनाय लामा जाबाय आरो दिनै समाव नायोबा जोंहा मोनफ्रोमबो जोंहा गामि ओनसोलावनो दा जोंनि मेन माखासे हमना ला दा गोबां गामि बिथोर बिथोर आसाम लामाफोरबो हाब्बाय नङा होमबा
नंगौ नोंथां
जोंनि जिथुनाखि माखासे बै हाइरडफोर हाबनाय लेभेलाव जोंहा दा हान्था मेला खालामनायाव गोबां माखासे सुबिदाया बांसिन जासिदों आरो आंनि नुहरनो
औ नंगौ नोंथां
लामा सामाया मोजां जानाय लोगो लोगोनो दा जोंहा लामा सामाजों गोबां जोंनि माखासे जिउआव गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोर नङा होम बा जेरै बेखौ जोंनि न'आव नांगौ जानाय माखासे मुवा बेसाद दा जोङो मोनसे न'खौनो जों लुबाय बे न' लुनायाव जोंङो गोबां माखासे मुवा बेसादनि गोनांथि जायो नङा होमबा बैफोरखौ जोङो जोंनि लामा सामाया थिग जानाय लोगोसो लोगो लोगोसो जोंनि माखासे गामि ओनसोलाव बा जोंनि माखासे न'खरफोराव माखासे जोंनि जिथुनाखि जि मोनसे मुवा बेसाद नांगौ जानाय बैफोरखौ जोङो लाबोनो हागोन नङा होमबा
औ नोंथां
हान्था मेला राहायानो लामा सामाया थिग नङाब्ला जोंनि समाव बोरै गारि जोंनि लामाफ्राव बा जोंनि न'फ्राव लामाफोर ज बोरै गारि गुरा होैगोन नङा होमबा
नंगौ नोंथां
बैफोर माखासे लामा सामाफोरा थिग जानाय लोगो लोगोनो जोङो माखासे नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो बायनानै हाथाय बाजारनिफ्राय जोङो लाबोनानै जोङो जोंनि न'आव दोनफैनो हागोन। आरो मोनसे खोथाया जोंनि हान्था मेलाया थिग जानाय लोगो लोगोनो जोंनि जि मोनसे सोलिनाय मोनसे थासारि बे थासारिया दिनै मोजां जालांगोन जोंनि बेफार बान हाथाय बाजार हमनानै जोङो मोनसे माखासे हान्था मेला थिग जायोबा जोंहा मोजां जायो।
औ
जेरै दा हमना ला दा जोंनि बिनिफ्राय गुबुन मोनसेयाव जोंहा मोनसे हाथाय दङ बे हाथायखौ जों होसो थो थाखाय जोंनि मोजां मोनसे सुबिदायै जों थांनो थाखाय जोंहा हान्था मेलाया थिग जानांगोन
नोंथां
बैखौ नायोबा नैरोजा मायथाइनिफ्राय दिनैनि जिथुनाखि जोंनि नैरोजा नैजिद' मायथाइ बेयावहाय गोबां माखासे हा आरो अख्रांनि फारागथि जानायखौ आं नुदोंमोन नोंथां
नंगौ नोंथां
समाव दा जोंनिफ्रायनो आं बुंगोन गोदो समाव जोंनिफ्राय दा दैज्लां बोथोर दा बे दैज्लां बोथोराव माखासे माखासे अखा बांखा हानायजों गोबां माखासे लामा सामाफोरा गाज्रि जायोमोन बे गाज्रि लामाजों जोंनि थांलाय फैलाय सुबिदाया गोबां माखासे उसुबिदा जायोमोन जोंनि गामिनिफ्राय जे फंबाय बिनानावमोन जिथुनाखि फरायसालियाव थाङो बै बिसोरबो माखासे गोबां उसुबिदाजों मोगा मोगि जानांगौ जायोमोन नङा होमबा
नंगौ नोंथां
हो जोंनि लामा सामाया मोजां जानाय लोगो लोगोनो जों दिनै जोंनि न'निफ्रायनो जेरै हमना ला जोंनि न'निफ्राय गु खिलमिटार दाइन खिलमिटार बे गोजानाव मोनसे फरायसालि दङ बे मोनसे फरायसालियाव थांनो थाखाय जोंहा दिनै जोंनि गामि सिं सिं जोङो माखासे गारि गराखौ लांनानै जोङो दा न' न' मानो माखासे फरायसा जों लानो थांनो हासै माने
नंगौ नोंथां
दा बैफोर मानि थाखाय जोंनि हान्था मेला राहाया लामा सामाया थिग जानायनि थाखाय दिनै जोङो बैफोरबायदि माखासे सुबिदाखौ जोङो लानो हादों
हादों नोंथां
दा नोंथांमोननिखाय बैफोर माखासे सुबिदाया माबायदि दिै जेनेबा हान्था मेलानि थाखाय न दिनैसिमबो लामा सामानि सायाव गोबां जोंनि माखासे रायजो राजाफोरा बा मारिफ्रा गोबां मोगा मोगि जानांगौ दं नामा दिनै समावबो
दंनायाथ' दङ नों जों गामियाथ' ओरैनो बुङोबाथ' दैनि थाखाय बहुद दावहा जानांगौ आरो हान्था मेलायाव मानो होनबा दाख्लैहाय जोंनिथिंजाय दैबा अखा हादोंमोन नना बिरादनो बे अखा खाया माने लामाया जोंना ओरैजाय सानजा सोनाब जाहैबाय नालाय नोंथां दा जोंना माने दैया ओरै बेबायदि बुंनो थाङोब्ला दसकरसो न'खरा माने हान्था मेलानि थाखाय बुहुत माबायाव गोलैदों आरो खैफोदाव गोग्लैदों दों आरो जोंना ओरैजाय माइबाबो होन माबा होन माने हान्था मेला बहुद गाज्रि जादों आरो जोंना
औ औ आसा खालामो नोंथां सम समजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव जोंनि माखासे हान्था मेला राहायाबो आरो बेनिखौ बांसिन मोजांसिन जाबावगोन नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ औ दे दे नोंथांजों रायज्लायना गोजोननाय मोनबाय दैे आरो
गोजोननाय नोंथां गोजोननाय मोनबाय
औ जाथबायदे नोंथां
दे नोंथां दे दे